औ नोंथां खोनाबाय नोंथां? औ मानोबाफोर कल खालामदोंमोन नोंथां?
आङो नोंथांनियाव मबाइल बाहायनाया माबायदि जोंनि समाजाव गोहोम गोलैदों बेनि बागै नोंथांनियाव सोंहरनो निरदों
दे होमबा नोंथांनो आं बबे मोनसेखौ फोरमायनो नोंथां?
आं फोरमायगोरनोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन दे नोंथांमोन
नों नोंथाङा बबे मोनसेखौ आंनियाव मोनथिनो लुबैदों आंनिफ्राय
आङो नोंथाङा आंनो माबाखौनो खिन्थादों जेनेबा माबायदि गोहोम खोलैदों जोंनि बे सोलोंसा जिउआव जेन'बा मबाइल इन्टारनेट बे कम्पिउटारफोरा बिनि बागै फोरमायदों नोंथां
औ नोंथां जागोन दे बे जोंनि मबाइल स्मार्टफन बाहायनाया जोंनियाव मोननै गोहोम गोलैदों बे मोनसेया जाहैबाय मोजां गोहोम गुबुन मोनसेया गाज्रि गोहाम नोंथाङा अबे मोनसेखौ आंनिफ्राय मोनथिनो लुबैदोंमोन
नोंथाङा आंनो हायोबा ओ मोजां गोहोमखौनो खिन्थादो नोंथां
दे बिदिब्ला आं नोंथांनो खिन्थालांसै स्मार्टफन बाहायनाया जोंनि जिउआव एबा फरायसाफोरनि जिउआव माबायदि मोजां गोहोम गोलैदों गिबियाव जों बुंनांगोन स्मार्टफन बाहायनाया जोंनि फोनांजाबनाय एबा गुबुन सासेजों
गोजानाव हगाहरदों रायज्लायनाय । सासेया गोजानाव थाहैब्लाबो गेजेर
बिनि गेजेरजों स्मार्टफननि गेजेरजों जों एस एम एस जोंबो राय्लायनो हादों आरो जोङो भिडिअ'जोंबो जोङो कल खालामनानै स्मार्टफननि गेजेरजों रायलायनो हायो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां गोहोम खोख्लैदो । बिनि अनगायै जोंहा दंबावो जाहैबाय जोंहा अनलाइन सोलोंनाय अनलाइन सोलोंनायाव जोंहा स्मार्टफना जोबोद मोजाङै गोहोम खोलैदों जोङो अनलाइन सोलोंनायनि गेजेरजों गोबां खारिफोर दिथिुननो हादों जोंहा । सोलोंनायाव फरायसाफोरा मोजाङै बे स्मार्टफननि गेजेरजों मोजाङै खारैथि बुथुमनानै गावखौनो गोजौ फारसे जौगालांहोनो हादों । जोंहा बेयो बे सोलोंथायाइयाव जोबोद मोजां गोहोम खोख्लैदों जोंहा बिजाब गैयाब्लाबो जोंहा बे स्मार्टफननि गेजेरजों
नायनानै जोंहा इन्टारनेटजों नायनानै जोंहा मोजाङै फरायसाफोरा सोलोंनानै गावनि जिउआव जा फुंसार जानो हादों बिनि थाखाय स्मार्टफना जोंखौ गोरलै खालामदों जोंनि थांना थानायाव बेजों लोगोसे दंबावो दे जोंहा गावनि
माने जोंहा बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा ओ जोंनि रंजानाय जोंनि रंजानायावबो स्मार्टफना जोबोद मोजां गोहोम खोलैदों जोंहा
जोंनि इउटुब भिडिअ फेसबुक भिडिअ बेफोरनिफ्राय जोङो मोजां भिडिअस फोरखौ नायनानै जोंहा रंजानो हायो आरो गुबुननि मोनथिनो मोनै बाथ्राखौबो जों मिथिनो हायो बेजों लोगोसे जोंङो स्मार्ट फन बाहायनानै आजि कालि गोबां थांना थानायनि राहाबो ओंखारदों जोंहा स्मार्टफन बाहायनानै जोंहा ससेल मिडिया बायदिफ्राव जोंनि माखासे रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनदों जोंहा बेयावबो जोंहा गोबां सुबुंफ्रा थांनानै थानायांनि राहाखौ मोननो हादों जोंहा बेयाव गाव मा रोंगौथि दं बेयाव म स्मार्टफनजों जोंहा भिडिअ खेबनानै जोंहा ससेल मिडियाआव आगारनानै गाव गाव नि रोंगौथिखौ जोंङो गुबुननो दिन्थिनो हादों । बेजोंबो जोंहा थांनानै थानायनि राहाया ओंखारदों बेनि उनाव जोंहा दंङ रंजानाय बा जानाय जोंहा रां जानाय बाजा नाजानायनि बादै बुं-बुं-बुंखांखाबाय दा जोंङो बुं
जोंहा जायगा बेरायनाय जायगा बेरायनायाव जोंहा आजि कालि स्मार्टफन गैयाबानो जाला होनजायो जोंहा बेयो स्मार्टफना जोबोद मोजां गोहोम खोलैदों बे स्मार्टफना जोंखौ जायगा बेरायनायाव गोरलै खालामदोदि जों बबे जायगायाव थांगोन दिनि जोंहा स्मार्टफननि गेजेरजों रोखा मोनथिनो हायो बे जायगानि सोमोन्दै गोबाङै स्मार्टफननि गेजेरजोंनो जों सिगाङावनो बुथुमनानै लाग्रोनो हायो बिनि उनाव जोंङो माखासे मेपफोरनि गेजेरजों आस गोरलैयैनो जोंङो बे जायगायाव थांनानै बे जायगाखौ बेरायदिंनो हायो जोंङो बिनि थाखायनो जोंहा मेप नायनायाव जोंनि स्मार्टफना जोबोद मोजाङै गोहोम खोलैदों होनना आं बुंनो सानो बिनि उनाव जोंहा जों दंङ आजि कलि जोंहा
लेखा बिलाइनि फैसा बाहाय नायखौ नुला आजि कालि अनलाइन होलाय लालायखौ जों नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोंहा स्मार्टफना बेयावबो मोनसे गोरलै खालामदों दि जोंहा अनलाइन होलाय लालायाव
जोंहा
बिनि थाखाय जो-जोबोद सुबिदा जादोंदि जोंहा माखासे होलाय लालायाव जोंहा ओ लेखा बिलाइनि रां बाहायालसिनो जोंहा जोंङो गोरलैयैनो स्मार्टफन जोंनो गुबुन सासेनियाव जोंङो राय रांखौ दैथाहानो दैथायहरनो हायो बिनि थाखाय जोंङो डिजिटेल पेमेन्ट बेंकिं बायदिफोराव जोंङो मबाइला जोबोद मोजांङै जोंनियाव गोहोम खोख्लैदों आं बेखौ बुंनांगोन आरो जोंहा दंङ जाहैबाय जोंहा जोंहा दङ जाहैबाय आरो बिजनेस एन्ड इमप्लयमेन्ट जोंङो बिजनेस खालामनाय इमप्लयमेन्ट खालामनायावबो जोंहा
स्मार्टफना जोंखौ गोरलै खालामदों बिजनेसाव बिजनेस खालामनायाव जोंहा मबाइलाव गोबां खारेथि बुथुमनानै लानो हायो आरो बेयाव कारेथि दोनथुमनो हायो बेबायदिनो गोबां जोंनि
औ
थांना थानायनि जिउआव स्मार्टफना गोरलै खालामदों होननानै बुंनो हायो आं बे बिसिमखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय
औ नोंथां नोंथांङा दा मोजांङैनो बुजायबाय जेन'बा मबाइल स्मार्ट फन बा इन्टारनेट बे बाहायनायनि माखासे मोजां जा माबाखौ फिथाइफोरखौ दा नोंथांनो फोरमायनोसै जेन'बा बियो जोंनि फरायसा लाइफआव बा जोंनि फरायसा जिउआव माबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैयो दा जोंङो सिगाङावनो बुंनो हायो जेन'बा आथिखालावथ' बयबो बाहायो बेयो जेन'बा मोनफ्रबो न'खराव साफ्रोमबो फरायसाफोरा गावनि आखायाव गंफा गंफा बे स्मार्ट फन बा इन्टारनेट बेफोरखौ जों बाहायो आरो बे मा जायो जेन'बा जोंनि गिबियावनो बेयो मोनसे सर' बा सर' जायो आरो जेन'बा जोंखौ बाहायाबा थानो हाया दा ब समाव मा जायो जेनेबा ब गथ'फ्रा बांद्राय बिदि मबाइल बाहायबाय थायोब्ला जोंनि माखासे गथ'फोरनियाव गोबां गहोम खोलैयो बिसोरनि खर' मेलेम बिसोरनि देहा सोलेर गासैबो गासिबो टाइम सम गासिबो नस्थ' जाजोबो आरो जों गिबियाव बुंनो थांङोब्ला बे फरायसानि माखासे गावनि सोलोंथाइनि फिथाइ बियो गाज्रिबो जायो आरो थिग मोजांबो जायो मोजां समाव लानानै मोजां बाहायनो रों जायो बांद्राय मबाइल नायसबाय थायोब बांद्राय बिदिनो इन्टरनेटजों थाबाय थायोब्ला मा जायो बै सासे फरायसानि खर मेलेम गासिबो रानलांनाय बायदि जाजोबो आरो जेनेबा मा होनो जेनेबा नोंङो सानफ्रामबो नोंङो मबाइल नायबाय थायो जेन'बा नोंङो फरायनाय समाव फरायनो होननानै नोंङो मबाइलखौ लासोै ओमफ्राय मा खालामो बै फरायसाया माखासे फेसबुक आरिफ्राव इन्सटाग्रामफ्राव मा खालामो रिल्स नायलायबाय थायो बिदिनो सोरबा कमेन्ट गेलेलायबाय थायो बिदि समा जायो जेनेबा बिसोरनि फरायनांगौ समा बारलांङो आरो गावसोर तालखौनो मोना जायनि थाखाय बिसोर फरायनांगौआव थालांनानै बिसोरो मोजां रोखोमनि सोलोंसा जानो हाया आरो आरो दंबावो जोंहा यो देहानि जेंना सोमजियोब्ला बि जेनबा जों बद्राय मबाइल नायबाय थायोबा मा जोंनि मेगन खर बे मा होनो जेनेबा जोंनि देहायावनो सोमजियो आरो जेन'बा नोंङो सानसे गाहाम मबाइल नायबाय थायोबा नोंनि मेगन ना निसय गारजि जाखागोन आरो नों खरयाबो माखासेे फ्रेसार ओ खर आवबो माखासे सानाय सोमजिगोन आरो ना जेनेबा मबाइल नायबाय थायोबा जोंनि बे मबाइल नायबाय थानाया जोंङो बे गो गोथां माब सोरांङा जोंङो मेगनजों हाबलांनानै जोंनि मेलेमाव माखासे जेंना सोमजिहैयो जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि खर' सानाय बेफोर जायो आरो जोंङो बांद्राय मबाइल नायबाय थायो बा इन्टारने थाबाय थायोबा मा जायो जेनेबा जोंनि गोदोनाफ्राव सानाय फैगोन मानोना जोंङो ख'खौ स मावालासिनो जों मबाइलखौ मोनसे सेगायाव नायबाय थायो नालाय बेनि थाखायनो जायो आरो बुंनो थांबावो जेनेबा दिगा उन्दुनाय समा थिग जाया मानो होनना बुंङोब्ला नोंङो मोना समाव नों उन्दुनो होननानै दसे समाव अनलायनानै उन्दुसै होननानै नों मबाइल नायोबा मा जायो जेन'बा नोंनाय नायलांबाय थागोन आरो नों माबा मोनसे मोजां भिडअ नुसनबाथाय नों बेखौ नायगोन गोबाव नायगोन जोंनि थाखाय मा जायो जेनेबा नों उन्दुुनांगौ टाइमा बारलांङो आरो नों बिदिनो नोंङो फुंङावबो थाब सिखानो रोंला बिदिनो नोंङो अखानायै मा जायो नोंनि देहाखौ नों मोजां मोनला आरो खामानि मावनो लादोंमोन बेखौबो मावनो हाया जायो आरो दंबावो जोंहा जेनेबा जों समाजजों माखासे गोरोबलायनाया गोमालांनो हमो मानो होनना बुंङोब्ला आथिखालावथ' बयनिबो आखाइयाव गंफा गंफा मबाइल दङ बे मबाइलजोंनो बिसोर थाबाय थायो जायनि जाहोनाव मा जायो बिसोर गावनि खाथि खाला लोगो बा' खाथि खाला थांला मबाइजोंनो सानसे हरसे थायो बेनि जाहोनाव मा जायो जेनबा फरायसाफ्रा बा गथ'फ्रा मा जायो जेनेबा रायायनाय गैया नालाय समनि मानसि माबायदि रायायनांगौ गावनि लोगोजों माबायदि सम बारहोनांगौ बिदिखौ रोंङा आरो दा बे बे समाव मा जायो जेनेबा समाजजों बेरेखा जानाय बे सोमजियो आरो आरो दंबावो जेनेबा जोंहा माखासे जोंनि मा होनो बिदिखौ जेनेबा गेलेनाय जों गेलेनायफोरखौ बुंनो हायो जेनेबा आथिखालाव गथ'फ्रा देहा मोदोम होनानै गेलेयालासिनो मा खालामो बिसोर मबाइलाव अनलाइन गेम गेलेयो अनलाइन अनलाइन गेम गेलेनानै बिसोरो माखालामो गावसोरनि सम बारहोयो नाथाय गथ' समाव जे नोङो बल आरिफोरखौ नों खारनाय बारनाय बेफोरदिखौ नों खालामनांगौ बेखौ बिसोर मिथिया जायनि जाहोनाव मा जायो बिथांमोना बे मबाइलजोंनो थाबाय थायो मबाइल जों- नो गेलेयो बिनि उनाव मा जायो बिसिनि देहाया जाबायदि जौनांगौमोन जाबायदि देहायाव बोलो फैनांगौमोन बेफोर फैला आरो जाबायदि खेलाफोरबो रोंनांगौमोन बिदिखौ रोंला खाालिबो बिसोरबो खालामो मबाइलनि गेम इन्टारनेटजों गेलेनाय गेम बेखौल रोङो आरो दा बेबायदि आरो दंबावो जेनेबा नोङो मा जायो आथिखालावथ' नुनो मोनो जेनेबा माखासे सुबुंफ्रा अनलाइन गेलेयोफैसानि जायनि जाहोनाव मा जागोन गावसिनि गासैबो जिउनिनो जिउनि माखासे मोनसे खैफोदखौ लाबोगासिनो जेन'बा नोङो अनलाइन गेमखौ गेलेगोन नोङोै फैसाजोंसो गेलेयो नालाय खौथ' नों फार्आव नोंखौ देरा होगोन बे थिग बिनि उनाव नोंथाङा मा जायो नोंथांनि बेसेबां दोन सम्द दङ बे खौ नोङो लांजोबनो सानो आरो बिसोर नाथाय मा जायो बे गेलेगिरिया आं बै खेनसेयाव थैनाय रांखौ एबार बुथुम मोनफिनगोन दां होन्नानै गेलेयो आरो दा बिदियावनो मा जायो जेनेबा सानफा खायफा नों गेलेबाय थागोन बेबो सह' जालाङो जायखौ नों गेलेयाबा थानो हायि बायदि जालाङो दा बिदिनो जेनेबा जोंनि ओ मानसिक सानथुलन होनो जायखौ जेनेबा जोंनि ओ मेन्टेल हेल्थ बेखौ मा खालामो बेखौ मारै गाज्रि खालामो जेनेबा जोंखौ सानब्रे नाय बानायो जों दुखुआव दोनाय बानायो नों एखनबा दुखु भेडिव नायफ्लांनानै नोंथाङा दुखु जागोन एखनबा भिडिय नायनानै नोंथाङा खुसि जागोन नाथाय बेयो मोनसे दसे समनि थाखाय बेल' गोजोननाय बा दुखु जानाय आरो दा जायनि गेजेरजों मा जायो नोंथाङा नोंथांनि खर'आ बारा मोजां थाया बे बिदिनो जायो आरो आरो दंबावयो जोंहा जेनेबा जों मबाइलखौथ' जोंनि ओ जिउनि बा जोंनि जोंनि गासैबो माखासे माबाफोरखौ नोंनि जेनेबा जोनोम सान नोंनि नाम नोंनि गामि बेफोरखौ जों मिथिजोबो आरो जायनि जाहोनाव मा जायो जों बेफोरखौ माखासे सुबुंफोर गाज्रिफोर दुथां सुबुं थायोना बिसोरखौ नायनो बिसोरो नोंनि बे माखासे जिउनि मा खासे जारिमिनफोर बा डाटाफोर बेफोरखौ बैसोरो लानानै मा खालामो नोंखौ गाज्रि खामानियाव बाहायनाय बिदिखौ नुनो मोननो थांनो नागिरो आरो दा बिदिनो ओ ओ इन्टारनेट बा मबाइला आजिखालि गोबां माखासे मोजां गाज्रि खामानिफ्राव हो गोजौ होबोदों मदद होबोदों। बेखौ गावबा गाव बाहायनायनि सायावसो दा आथिखालनि सुबुङा बेखौ मोजां रोखोमै बाहायोब्ला इन्टारनेट आरो मबाइला मोनसे गोख्रों मोनसे आगजु जायनि गेजेरजों जोङो गोबां खामानिफोरखौ जोङो दसे समनि गेजेरावनो मावनो हायो जेरै नोंथाङा होनलादों जेन'बा दखानाव फैसा होनाय बेयो मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा मानोना आथिखालाव फैसाफोरखौ जोङो सिफियाव लायालाबानो जोंङो मबाइल जोंनो बे फैसाफोरखौ जोङो दखानावबो मुवा बेसाद बायोब्ला होनो हायो आरो आसा खालामो बुहुमनि सुबुंफ्रा बेफोरबायदि जेंनाखौ बुजिनानै बेफोरबायदि बाहायनाय